औ खोनादों नोंथां।
अ होमबा जों नोंथां बर' बर'फोरा मा मा ओंख्रि जायो माबायदि संङो बेनि सायाव एसे रायलायनि होमबा न नोंथां।
औ नोंथां औ।
अ होमबा नोंथांनो एसे आंनो फोरमायना होदो नोंथांमोननि गामि बा ओनसोलफोराव मा माबायदि ओंख्रिफोरखौ जायो? माबायदि संङो एसे संनायनि सायावबो एसे फोरमायना हो।
हागोन नोंथां हागोन दा गिबियावनो जोंहा बर'फोरा अनेक रोखोमनि माने गोबां बायदि बायदि रोखोमनि ओंख्रिफोर जायो आरोना। जेरै बेफोरनि मादावहाय ओ अनला ओंख्रिया जोंनि बरनि मोनसे आंगो नंङा होमबा। जैथिक मोननाय अनला अनला मेवा ओमफ्राय अनलाजों दाउजों आरो नारजि अमा बेनिफ्राय माखासे मानिमुनि ओ थाराय आरो ओ बिनिफ्राय जोंहा ओ सबायजों दाउजों बेनि ओमफ्रायहाय सबायजों सामजों। बेनिफ्राय ओ थास थास बिथरायजों नाफामजों बेनिफ्राय ओं आजिनाय बिबार बाथोन खार खान्दाय बिबार बाथोन बेबायदिनो अनेक रोखोमनि बायदि बायदि मैगं मोननाय जायो आरो ना। मोननाय मैगंबो मोननाय जायो माने ओंख्रिबो जानाय जायो आरो जोंनि बर'फोरा। दा बिनि मादावनो आङो नोंथांनो ओ खेरादाफिनि होननायखौ मिथिगौना नोंथाङा? खेरा दाफिनिखौहाय। जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों मोनखायो आरो ना खेरादाफोरनिखौ हाग्राफोरनिफ्राय हाग्रायावहाय बा बाब बारि खनायावहाय रज'यो आरोना बे खेरादाफिनिया।। बेखौहाय ओ जेब्लानाखि ओ मानसि सोरबा सासे मानसिया लोमजायो आरोना लोमजानानै जे जुदि बियो देहाखौ दुरबल बा मोदोमफोरखौ ख्रुब ख्रुब एसे सानाय मोनोब्ला। बेनो बे मानसि सिनो माने खेरा दाफनिजों दाउजों संनानै होयोब्ला माने बे मोदोमावहाय ख्रुब ख्रुब मोननाय ओ देहायाव हाय माखासे दुरबल मोननायफोरा स्रां जायो होननानै बुङो आरोना गोदोनि आबै आबौ मोना ओमफ्राय थारैनो मोनमारोबो आरोना स्रां मोनमारो बिनि उनावहाय आरो जोंहा थाबाय ओ आजिनाय बिबार बाथोन। आजिनाय बिबार बाथोनखौहाय नोंथाङा मिथिगौ ना?
अ मिथि-मिथिया मिथिया नोंथां मिथिया
दा आजिनाय बिबारखौ जोङो ओ दुब्लिफोराव मोनो नङा होमबा नोंथां,? दुब्लिफोरनिफ्राय मोनो। ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो बे आजिनाय बिबारखौहाय ना गोरलै ना मेगं ना ना माबा ना मावा बा फिथिख्रि बा नास्रायफोरजोंहाय नाथुर गोरलैफोरजोंहाय देनानै जायोब्ला जोबोद मिलौनाय आरो जोबोद गोथाव मोनो आरोना बेखौहाय ओरैबायदि गोथाव बियो जोबोद मिलौवो आरोना बियो दा बिनिफ्राय जोंहा जोंनि ओनसोलफोराव मोननाय आरो मेवाइजों अनलाजों आरोना मेवाइजों अनलाजों ना गोरलै बेखौहाय माबोरै संनानै जायो आं खिन्थानोसै गिबियावनो बिदिनो गिबियावनो जोंहा ओ मेवाइखौथ हाग्रानिफ्राय मोनो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां।
जोंहा अनेक रोखोमनि दं बिब्दिनो हाग्रानि औवानि मेवाइ न'नि औवानि मेवाइ बिनिफ्राय ओ थेलेबास औ औवानि मेवाइ औवा बुरखानि मेवाइ बेफोरबायदिनो गासिबो मोनजोबो आरोना ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो ओ सबसे गोथ गोथावसिन होननानै बुङोब्ला जों हाग्रानि मेवाइखौनो गोथावसिन मोनो आरोना दा बेखौहाय जोङो दाननानै लाबोयो हाग्रानिफ्राय बिनिफ्राय जोंहा ओ मेवाइ अनला जानो थाखाय जोंहा अनलाखौहाय गिबियावनो माइरंखौ सोमनानै दोनग्रोनांगौ जायो। माइरंखौ सोमनानै दोननायनि उनावहाय जेब्ला माइरङा एसे गुरै जायो बेखौ ओ उवालजों उवालावहाय गायेनजों देनानै बा थफियाव दे देयो आरोना गुन्द्रि खालामनाय जायो बेखौ अन गुन्दै खालामनाय जायो दानि समफोरावथ जेनबा मेसिनफोरजों मेसिन बुस्थुफोर ओंखारबाय ग्राइन्डारफ्रावहाय उननानै जायो मानसिफोरा सोरबा सोरबा मेचिनावहाय हैयो आरो ना बाजारफ्रावहाय बाजारावहाय थांनानै बेनिफ्राय जों गिबियावनो बेखौ रेडि खालामनानै लाग्रोनांगोन गुन्दैखौहाय अन गुन्दैखौ बिनि उनाव जोङो मेवाइखौ लाबोनानै मोजां रोखोमनि साखा साख खा हानानै लागोन आरोना बिनि उनावहाय हाखांनानै उनावहाय सामब्राम बानलु पियास मस्ला मस्लि लि थाव बेफोरखौ रेडि खालामनाय जायो बेनिफ्रायहाय सारायखौहाय अराव जानहरसै आरोना सारायखौ अराव जाननानै साराया जेब्ला एसे दुङो अब्ला जोङो नाखौबो होनदोंमोन ना आङो नाखौहाय एवनानै एवफ्रामनानै लाग ग्रोनसै आरो ना एसे साम्ब्राम पेयाज बानलु होनानै संख्रि होनानै नाखौ एवफ्रामनानै लाग्रोसै बेनि उनाव नाया हाय फिपति पारसेन्टसो मोनोब्ला नाखौ खांबाय खांनानै बिनि उनावहाय दाना मेवाइ मेवाइखौबो जोङो बिब्दिनो सामब्राम फानलु संख्रि हरनानै जोङो एवनोसै आरोना एवनानै फिफ्टि पारसेन्टसो एसे गुरै खालामनानै लाग्रोनाय जायो। बिनिफ्रायहाय जोङो खारै हरो आरो ना खारै खारैजोंहाय जोङो माबाखौहाय मेवा मेवाइखौहाय एसे गुरैसिम जाबावो आरोना खारै हरोबा बेनिफ्राय जोङो दै गुदुङाव दै गुदुङावहाय मेवाइ गुन्दै मेव-मेव सरि मेवाइ नङा अन गुन्दैखौहाय गलायना नै जोङो। दसे समनि उनावहाय जोङो हरो आरोना मेवाइजों होसनफायो होसननानै माने बिदिनो अरबाय थायो अरबाय थायो जे जे जाहाथे माने मेवआइआ मेवाइ अनलाय अनला ओंख्रियाहाय माने खामदो आरोना सारायावहाय खामथाबा बेनिखायनो एरबाय थानांगौ जायो ना नङा होमबा नोंथा। थां मेवाइ माबाखौहाय अनला ओंख्रिखौ औ बेनिफ्राय जोङो नाख खौ होसनसै बिदिनो सामब्राम गफुर देनानै हरसै मस्ला मस्लि हरनोसै बिनि उनावहाय जोङो थामजि मिनिटसो संनानैहाय जोङो जायो आरोना। थिग बेबादिनो जोंनि ओनसोलफोराव खारौ खान्दाय बिबारफोरखौबो बथोन देनानै जायो बिराद मोजां आरो खार' खानदाय बिबारफोराबो आरो मानिमुनिखौबो जोङो जायो ओंख्रि दा नोंथांनि ओनसोलफोरावहाय माबोरै माबोरै संनानै जायो आरो मा मा मैगं मोननाय जायो आंबो नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैदों आरोना? नोंथां ।
अ नोंथां जोंनि ओनसोल एबा गामि साखाथि फाखाथियाव थ' बिदिनो हाग्रा बंग्रा दं हाजो हाला गैयाबाबो हा हाग्रा बंग्रा गोबां दं बिदिनो जाहारबारि दं बिदिनो बिलो दं। फख्रि दं बेफोराव जोङो गोबां रोखोमनि जोंनि बर'फोर जानाय मैगं थाइगंखौ मोननाय जायो आरो आरो जोंनि न'नि बारि एबा फोथाराव जों बांसिन मोननाय जायो जेरै जोंनि बे बारिफोराव दिंखियाखौ मोनो जोङो। खुन्थाइ बेफोरखौ मोनो आरो जों फोथारफोराव जेरै खाथ्रा खुथ्रा रजयो गावनो मानमुनि बेफोरखौ जों हाग्रानिफ्रायनो मोनो आरो दुब्लि फोथारनिफ्राय बेफोरखौबो जोंनि बर' फ्रा लाबोनानै एवना जायो मानमुनिया गोबां मुलियारिफोराव खामानि होयो बेफोरनि रोसिफोरखौ देना जाबोबाबो खामानियाव फैयो
आव।
बिनो आरो जोंनिथिं बांसिन जोंनिथिं अनलाखौ जायो औवा गाजार जोंनिथिंथ' बांसिन बेलेग औवाखौ औवानि गाजाखौ जाया जोंथिं । फुलका फुलका औवानि गाजाखौल' जायो आरो जोंं बिदिनो सोरबाफोर दाननानै बयेमाव सोनानै आसार बानायनानै ओंख्रियाव होनाय जायो। नाफोरदो बिदिनो खामा सर'फोर अनलादो जायो।
औ।
हेदिनो आरो जोंथिं बांसिन अनलादो दाउ जायो जोंनि जोंनिथिं आतदो बेथ' जो लकेल दाउनो जायोमोन । आथिखालाव दा बयलार दावदो जों जानायखौ नुयो जोङो। बेथिं आरो अमा बेदर होनाबो जायो गोबां आरो जोंनिथिंथ' बांसिन मेगं थाइगं खौथ' न'आवनो फोना जायो जेरै लाइ लाफा बे बेफोर बोथोर लायै बोथोर न'आवनो फैयो जेरै खुमब्रा जिंखा न'आव जेरै मेरै फोनाबो जिंखाफोरा गावनो रज'यो। बिफांफोरावनो खुमब्राफोराबो न'नि उखुमावनो जोंनिया मानबायो बिदिनो जों बांसिन बायना जाया जोंनिथिं गासोब न'आव गायनानै हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननानै बिदिनो जायो लोगोसे आरो जोंनि दैज्लां बोथोराव हाखर हाला एनिफ्रायबो जों ना गुरनानै मोनो जोङो। बे ना गुरनानै मोननायफोरखो जों बांसिन बिदिनो ओ थाइगिर फिथाइ गिदिर ना मोनबोला गोरि ना सल ना सेंना मोनब्ला जों थाइगिरनादो थाइगिरदो रदबना जायो आरो जोंनिथिं। जोबोर मोजां जायो जानानै थाइगिरदों सङो बिदिनो खोरदैदोबो सङो आरो बांसिन फिसा फिसा नाफोरखो जोङो मेस्था मेस्थाखो सिनायो नोंथाङा।
औ सिनायगौ नोंथां।
थाखोबो जोङो न'आवनो गायना लायो। बेनि मा होनो देन्थाफोरखोनो देन्था थानिखो गायना हाबानो जायो बेयाय बेयाव बारा खस्थ' गैया गायनायाव। बेखोबो जों नादो गोबां रदबना जायो फिसा नादो। आरो बिदिनो जों आरो जोंना नारजि दं नोंथां। नारजिखोबो जों बिदिनो नादो अमा बेदरदो बांसिन बिदिनो संना जायो जोङो।
औ
ओब आरो जों बांसिन जोंनिथिं ओ अ इन्दि एम्फौ फिसियोना इनि ओ लाथा एम्फौ बे लाथा ला था एम्फौखो जानानै जों जोबोर मोजां बिनो एवना जायो बिदिनो अनलायाव होनानै जायो। जोबोर जानो मोजां आरो। आरो जोंनिथिं मोनसे मोजां जोंनि लाइ लाफा जोंनिथिं बांसिन रुनानै जायो आरो रुनानै बेयाय आलु होनानै बांसिन न'खरावनो बिखो जानो मो नुनो मोनो आरो न'आवनो बिदि गायनानै न'आवनो बिदि रुनानै जोंनि दालिनि जायगायाव बेखोनो जों बांसिन बाहायो आरो दालिनि जायगायाव बे मै-मैद्रु ओंख्रैखो लोगोसे जों अनलाखो आरो जों बिदिनो सबायखो आलासि दुलासि फायबाबो जों बांसिन दाउजो सबाइदो सङो बिदिनो आरो हाखर हालाय फ्रा गुरनो गुरनानै मोननाय बे मा होनो जोंनि साम'
साम औ
अ साम'दो ओ जो संना जायो जों सबाइखौ बांसिन आरो बिदिनो अमा गोरान अमाफोरखो अमा बेदरखो गोरान खालामनानै बे सबायदो एवना जायो। जोबोर जानो मोजां जायो आरो। जों जों बेफोरबायदिनो बांसिना जों बायना जाया जों हाग्रा बंग्रानिफ्राय न'आव फोनानै मोननायनिफ्रायनो बेखोनो जायो आरो खनथुमनानै जोंनिफोरा
नंगौ। दा नों ओ नोंथां औ समाबो जाबाय औ नोंथां। दा नोंथांजों नोंथांनि ओनसोलफोरनि बर'नि माखासे संना जानाय बा माखासे ओंख्रिफोरनि सो सोमोन्दै सावरायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय
अ नोंथां गोजोन्थों नोंथां आंनिथिं